औ हालौ
औ
औ नोंथां खोनादों ना औ मोजाङानो नोंथां।
मा खबर नै नोंथां ओरैनो गोदाव सो गरम मोननायखाय बिफां साहायाव बार जाथाव थाव जिरायनानै दङ।
अ होमब्ला अ आंबो नै दंफां सायायावनो जिरायलाबायनानै दङ।
अ आतसा बिदिब्ला मा खबर फोर दंमोन नाम
औ नोंथां आं नोंजों मोनसे आय आयदानि सायाव इदि फंनैसो ओ ओ आरो नोंथांनिफ्राय।
अ नोंथां मा आयदानि सायाव मिथिनो लुगैखो जेनेबा नोंथाङा आंनिफ्राय दे बुंनायसै। खोनादोंना नोंथाङा?
बुं मा
औ खोनादों दे। औ औ बुंनायसाय खोनादों दे।
अ नोंथां औ नोंथां दा जोंहा सुबुं माहारिया थांना थानो थाखायथ' गोबां राहा लामा दिहुनन्नानै लायो आरो दा बेफोरनि बिथिङाव जोंहा सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनानैबो ओ न'खर सलायबोनायखौ जों नुबोगासिनो दा बैफोरनि बागैनो बा न'खर ओ मा होनो बेफार फालांगि खालामनायनि सायाव दा नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेफोरनि बिनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
ओं जोबोद मोजां सोंथि सोंदों बायदि मोनदों आं नोंथांखौ आंनियाव दा आं जाखिनि मिथिगौ आं बेखौनो बुंनानै होगोन आरो नोंथांनियाव माखासे गोरोन्थि थिफोरबो जानो हाग गौ बेयावहाय आंहा ओरैनो आंनि मिथिनायाव फार फालांगि होनोब्ला मोनसे फार फालांगि खालामनाया सुबुं जिउ खांनायनि मोनसे गोनांथार बिथिं एबा राहा लामा नंगौना औ जोंहा दा बेफार फालां बिनि गेजेरजोंसो गोबां सुबुङा गावनि मावनानै मोननाय गोबां खस्थ' खालामनानै आबाद मावो जोंहा मैगं थाइगं गोबां बेफोरबायदिनि अनगायैबो गोबां जिब जुनार बायदि बायदि जिउआव जोंहा गोबां सुबुङानो गोबां बेसाद मुवा फान्नानै न'खर सालायो बेफोरखौनो जों बेफार फालांगि होनो नङा होमब्ला‌? औ जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव बैफोर माखासे मुवा बेसादफोरखौ नांफ्लेबाय थागौ आरो नांगौ जायो जिउआव दै जौगालांनो दावगा नो थाखाय आरो गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेफोर मुवा जिरादफोरखौ नांगौ जायो आरो दा बे फोरफोरखौ नांगौ जायोब्ला जोंहा गावनियाव थोजासे बिबांनि आरो जाखिनि नांगौ बेफोरखौ जोंहा गावबा गाव न'खराव मोन्नो थांजोबा दा बे फोरखौनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोर गुबुन सुबुंनिफ्राय बैफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै बा फानलाय लालाय खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनफुंनो हायो गावनि गोनां थिखौ सुफुंनानै लानो हायो बेफोरबादिखौनो जोंङो बेफार फालांगि होन्नानै बुंनाय जायो आरो दा बेफार फालांगियाव जोंहा गोबां बिदिनो जिब जुनारनि अनगायै मैगं थाइगं गोबां आथिखालावथ' नोंथाङाबो नुनो मोनदों जानो हागौ जोंहा नुनाय मानि गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो फान्नाय जायो एबा बायनाय जायो आरो बेफोर माने मिथिंगायाव मोन्नाय गासैबो मुवा जिरादफोरानो सुबुं जिउनि थाखाय गोनांथार आरो बेफोर गोनांथिनि थाखा खायनो सुबुंफोरा बेफोरखौनो बेफार फालांगि खालामनानै आरो बेफोरखौ फान्नानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांबोदो आरो सिगांनिफ्रायनो दासिमबो बेफोरबादि सोलिगासिनो दङ' नङा होमबा दा जोंहा सिगां समाव बे फार फालांगि खालामनाया बांद्राय गुवारै बा बांद्राय गोजौ थाखोनि नङामोनब्लाबो आथिखालावथ' जोंहा गोबां गोजौ थाखोसिम गोदान गोदान मुगानि गोदान गोदान दिहुनथाइफोरजों गोबां बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो नङासै होनबा नोंथां जोंहा मबाइल आरिफोरनि अनगायै ओ जों गेजेरजों जोङो मोनसे बेफार फालांगि खालामनो हायो नङा होमब्ला बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर ओ दारिमिनफोर गायसंनानै बै बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा माखासे गोबां गोदान गोदान दिहुनथाइ दिहुननानै बेफोरखौ जों ओ ओ ससियेल मिडिया आरो नङाब्ला बेफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन जायगासिम दैथायहरनानै बेफोरखौ फानहैनाय लांनाय बेफोर बेबायदि खालामनाय जायो आरो बेफार फालांगि गावनि हादरनि नि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन जायगा हादर बे थावनिसिम लांनानै फाननाय बायहैनाय जायो ओ दानि समावथ' जोंहा गोबां खना खनला जायगायाव बुहुमा जेसेबांखिनि सुबुं अन जिमा दङ बैफोर सुबुं अनजिमा थानाय जायगायाव खना खनला जेरावबो बेफार फालांगि खालामनाया सोलियो नङा होमबा नों
औ औ औ
दा सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे जोंहा गोनांथि आबो गोबां बांबोबाय सुबुंनो थाखाय नांगौ जानाय बेफोरखौ जोंहा बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो मोनफुंनो हायो आरो सुबुङा मोनसे नङा मोनसे बेफार फालांगि खालामनानैनो जिउखौ सोलिबोदों आरो जिउनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंबोदों नङा होमबा बु गासैबो न'खरावनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनाया सोलिफ्रामोआनो
औ दङ नोंथां
नङा होनदों नोंथां
नोंगौ नोंथां
उम बेफार फालांगियानो मोनसे जिउ खांनायनि ओ देरसिन राहा लामा होननानैबो आरो आं सानो आरो दा नोंथाङा मा सानो बेफार फालांगि खालामनायनि बागै एसे बुंफिनना होदो दे आंनोबो
औ नोंथां नंगौ ओ दा जोंहा दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बादि जोंहा बेफार फालांगिखौ सुबुंनि जिउआव माने गोनांथार होननानै बुंलांदों नोंथाङा दा नोंगौ बे बाथ्राया सैथो जोंहा मा होनो बेफार फालांगियानो जा हैबाय गोदोनिफ्रायनो जों सुबुं माहारि जों मोन ओ ओ मा होनो सो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों बा जाय फालांगिफोर बेफार फालां बेनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ दादों न'खर सालायदों आरोना नोंथां
औ औ ।
औ दा बे बेफार फालांगिया मोनसेल नङा जोंना बेफार फालांगिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां ।
औ औ । औ खोनादों ।
औ नंगौ नोंथां दा बेब बेबायदिनो जोंहा बेफर फालांगिया जाहै फ्राय जोंनिया गोदोनि समावहाय जों नुनो मोनोमोन जे ओ जेनबा जोंहा मोनसे बाजार बायदियाव फोरावहाय थांना नै जोङो ओ गावनाव जिबायदि ओ जा मुवा बेसाद बा फिथाइ सामथाइफोर दङ बेफोरखौ माने फानहैनानै गावनि नखराव गोनांथि जानाय माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ बै फाननानै मोननाय रांजों बा बै फा बै फिथाइजों सोलायनानै ओ लाबोयोमोन आरोना नोंथां ।
औ औ ।
मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय आरो दाथ ओ मर्दान जुगाव फैयै फैयै फैनानै जोंनि फालांगियारि बा फालांगि खालामनायनि माखासे आदब बा खाय खान्थि खाय आयदाफोराबो गोबां रोखोमै सोलायनायखौ जों दा नुनो मोनदों आरोना नोंथां दा दहायबावैनो बावैसो नोंहाबो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनायनि बिथिङावबो जोंहा दा मबाइल फननि गेजेरजोंबो खालामनो हायो बा ससेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बेफारखौ गावनि बेफारखौ ग्र खालामनो हायो खौ जौगा होनो हायो आरो दा बिदिनो बा नआव थानानै बा जायगायाव बा खाथियावनो मोनसे इन्डास्ट्रि बा कम्पानि बायदि जोंहा मोनसे खालामना लानानै बेवहायनो ओ नोंनि बेफार फालांगि खालामनो नागिरनाय मुवा बेसादखौ बेवहायनो दोननानै जोंहा मबेलनि गेजेरजों जोङो ओ फालांगिखौ सलिबाय थानो हायो आरो बिदिनो जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो ट्रेन्सपर्ट खालामहरनायावबो जोङो मबेलनि जोहैनो ओ ओ खा बायदि बायदिखौ जोङो एक्सेप खालामनानै ओ ट्रेन्सपर्ट बा ट्रेन्सपार खालामनानै बै अर्डार खालामग्रानिसिम जों बेसादखौ बा मुवाखौ सहैहोनो हायो आरो
औ ।
बेबायदि ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ दानि जुगाव बा दानि बे गोदान गोनोखोयारि जुगावहाय जों बांसिनै नुनो मोनगासिनो आरोना नोंथां दा बिदिनो बेफार फालांगि खालामनाया गोदोनिफ्रायनो सुबुं खौ जोङो नुबाय थाखायो आरो थाबाय थागोनखौ आं आसा खालामदों आरो मानो होनोबा सुबुं जिउ दानायाव जोंहा मोनसे मोननै मोनथाम बायदिल माने गोनांथि जाया आरोना गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मुवा बेसादनि गोनांथि जायो बै फोर बेसादफोरा माने सासे सुबुंनाव थाजोबा जायनि जाउनाव गावनाव थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फालांगि बा बेफार खालामनानै ओ फालांगि खालामनानै जोंहा माखासे ओ गावनि नखर दान नायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ सोलायनानै लानो हायो बा बैजों बैखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो जोंहा ओ मा होनो बै नांगौ जानाय माखासे मुवा आइटेमफोरखौ बायनानै नआव लाबोनो हायो । बिदिनो नखर दाबोनाय आरो गावनि जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुबाय थायो आरो सलिबाय थानायखौ जों नुबाय थानो मोनो । बेबायदिनो आरो मानो होनोबा सुबुंनि जिउआव गोनांथिया मा माब्लाबाबो खमया आरो गोनांथि गैयालासिनो सुबुङा जिउ दानो हाया दा बिदिनि थाखायनो जोंहा सोलाय सो सोलाय नआ सलिबाय थायो दा बे सोलाय सोलआ जोंहा फालांगिनि गेजेरजोंसो सोलाय सोल जानो हायो आरो बिनिखायनो आं सानो बे फालांगिया माने जेब्लासिम सुबुङा थागोन अब्लासिम सलिबाय थागोन खौ आं माने आसा खालामदों आरो ।
औ औ औ ।
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों बे फालांगिनि बागै फंनैसो जा एसे मिथिगौ सावरायलायनानै माने नोंथांनिसिम बो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ।
नोंथां दे बिदिब्लालाय नोंथांनिसिमबो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ औ
औ औ दे बिदिब्लालाय।